हेल'
नोंथां
औ नोंथां
अ आं नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ ओरैनो दङ
अ अब्ला आङो मोनसे आइडिया लानानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन अब्ला नोंथाङा बे आयदानि सायाव सावरायनो एसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन द बिदिब्ला बुंदो मा आयदानि सायाव नोंथ नोंथाङा सावरायनो सानदों
अब्ला बे आयदायानो जाहैबाय माने माइ आबाद खौ माबायदि मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ एसे फोरमायना होलांनो हागोन ना?
औ नोंथां माइ आबादनि सायाव आरोना?
औ
औ ओ माइखौहाय जोङो माइ गायनो थाखाय खाम जोंनो गिबियावनो मा नांगोन दै नांगोन आरो ना नों गोथां दुब्लि फोथारावहाय दै नांगोन। औ दैया जायोब्लासो जोङो फोथा हालेवनो हागोन। हाल एव हाल एवनानैहाय माने माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगोन आरो ना।
औ खोथिया बोनो थाखायथ' जोंना दैनि गोनांथि दङ नालाय आबाद अब्ला मा होनो दैया गोनांथि आरोना
औ नंगौ।
अब्ला खोथियाखौ माबायदि फोनाय जायो एसे फोरमायना होलांनो हागोन ना?
औ हागोन। गिबियावनो ओ खोथिया फोगोन जायगाखौ आरो ना हालेवना लाबाय हाल एवनानै उम हालएवना लानायनि उनावहाय जोङो ओ बे फोनो थाखाय दोननायखौ माइग्लि माइ होनना बुङो ना माइज्लि माइ मा नोंथां औ माइजलि माइखौहाय जोङो ओ बस्थायाव सोनानैहाय सोमना दोननाय जायो आरो ना ओ दैयावहाय ओ बिदिनो हरनैसो सोमना दोननाय जायो आरो ना।
औ
औ बिदिनो सोमना दोननानैहाय बेखौ बोखांनानै लाबोनानैहाय बे खौ ओ बे दोननाय जायो आरोना बस्थानिफ्राय दिहुननानै बि बिदिनो ओ थास' बिलाइ बा ओ थालिर बिलाइ बिदि खोबनानै दोननाय जायो आरो ना।
औ
बेनि उनावहाय बिदि खोबना दोननायनि उनाव बेखौहाय लांनानै फोहैनाय जायो आरोना नोंथां
उम
औ बिनिफ्राय फोहैनानै बियो अ बिदिनो नैजि बा बा थामजि ओ साननि उनावहाय बे खोथियाखौ ओ
उम
ओ जोङो फुनो हायो आरो।
औ
औ फुनानैहाय जोङो ओ। जा जोङो गायगोन आरोना जों जेराव गायगोन बे खौबो जोङो मोजाङै हाल एवना लानांगोन ओ हाल एवनानै ओ मोजाङै हालेवनानै बेवहाय जोङो बे खोथियाखौहाय फुनानै लांनानै गायहैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
औ
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलखिहाय माबोरै गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो होनोब्ला गिबि खौ माने जोंनि आबाद मावनो थाखाय मा होनो गिबियाव जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ
माने बोसोरसे सिगाङाव आबाद मावनाय बा बोसोरसे सिगाङाव आबाद मावनायनि बे जोङो न'आव आबाद मावनायनि माइखौनो जे गुबुन जायगायाव जोङो एक्सट्राके लाखिना दोनो आरोना जखौ माइजलिनि थाखाय होननानै लाखिना दोनो बे नङाब्ला आथिखालावथ' गोबां दखान गला नार्सारिफोरावबो मोननाय जायो नालाय
औ नोंगौ
बेफोरबायदि मोननाय माइज्लिखौबो लाना फैनाय जायो आरोना गोबां रोखोमनि गोबां गोबां रोखोम गुबुन गुबुन मुंनि लोगोसे गुबुन गुबुन मा होनो माइज्लि मोननाय जायो जेरै मा होनो सिद माइ बायस्मथि माइ बायदि रोखोमनि दं ना बेफोरबायदिखौ लाना फैनानै जों फाथो बस्था एबा प्लास्टिकनि बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना फुख्रि बा गोबाङानो फख्रियावनो सोमो आरो खायफाया माने फुख्रि गैयै न'खरबो दङ नालाय बिसोरो आरो खाथि खालायाव दंग' दङब्ला बा बेफोरबायदियाव सोमना दोनो आरो गोबाङानो माने जायनियाव दंग'बो गैया दंग' दैसा फोर नाला बेफोरबायदि गैयाब्लाबो गोबाङा माने मा होनो दाबसे माने गिदिर जायगा हा जावना लानानै बेवहाय दैखौ ज' खालामनानै बेफोरबायदि खालामनानैबो मा सोमनानै दोननाय जायो आरोना
सोमना दोननाय जायो आरो ना औ
हरसे सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ बोखांना लाबोनानै मोनसे गोथां बिलाइ जेरै थालिर बिलाइ थालिर बिलाइ नङाब्ला थास'नि बिलाइ गिदिर गिदिर थायो नालाय बेफोरबायदि थास'नि बिलाइ फोरावबो माने ज'यै फुवा माने फेनस्राना होनानै मोजाङै नानै बेखौ खोबनानै दोननाय जायो बेफोरबायदि हरसे खोब मा दोनोब्ला बिनि बिदुंजों थाबैलायनो गाजा बेरो आरोना खिलियो गाजा खिलियो बेफोरबायदि गाजा बेरोब्ला बेखौ फैयैनो थाखाय मा खालामो जोङो गिबियावनो माने हालेवनानै बा गोदोनि दिनावथ' नांगोलजोंसो हालेवनाय जायोमोन नालाय मोसौ मोसौ नांगोलजों मोसौ हालिजों नांगोलजों हालेवनाय जायो बेफोरबायदिनो माने हालेवबाय हालेवनानै साफा खालामनानै लाबाय ओमफ्राय हाब्रु बायदि हाब्रु खालामना लानानै गुरै खालामना लानानै बेयाव बै गाजा बेरनाय माइज्लि माइखौ फोहैनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो फोनानै गोबां मा होनो से दान नङाब्ला नैजि सान बा नैजि साननिफ्राय खमैबो नैजि साननिफ्राय दान बा से दान नङाब्ला से दाननिबो गोबां लायो एसे बेनि उनाव माइ रज'नानै बेयो मा जायो खोथिया जायो आरोना बे खोथियाखौ गायनो थाखायबो गुबुन दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो मा हालेवनानै लाबावनांगौ जायो गायनो थाखाय ओ गायनो थाखाय हालेवनानै लाबाय ओ हालेवना लानानै बेखौ बेबायदिनो फोमोननानै गुरै खालामना लानाय लाबाय लोगोसे आथिखालाव थ' मा होनो ट्रेक्टरफोरजोंबो हालेवो मानो होनबा खम समनि गेजेरावनो गोबां हा हालेवनो हायो नालाय बेफोरबायदिनो गोदो नांगोलजों हालेवोमोन मानो होनब्ला सानसेयाव नांगोलजों हालेवब्ला सानसेयाव गोबां हालेवनो हायामोन बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां हालेवनो हायो नालाय गोबां गायनोबो हानाय हायो बेफोरबायदिनो माने फोमोननानै लाबाय हालेवनानै समान खालामना लानायनि उनाव दै खोथियाखौ फुनानै लांनानै माने बेवहाय गायहैनाय जायो आरोना गायनानै ओ बेफोरबायदिनो गेजेर गेजेर सम सम माने दैनिबो गोनांथि जायो नालाय दैनिबो गोनांथि जायो नालाय जेब्ला दैनि गोनांथि जायो अब्ला दैखौ ज' खालामनानै दोननाय जायो लोगोसे ओ दंग'फोरनिफ्रायबो दैसाफोरनिफ्रायबो बेखौ थिखांनाय जायो आरो ना दैखौ
औ
अब्ला बेफोरबायदिनो दैखौ दोनै दोननोसै बेफोर अब्ला ओ आथिखालाव गोबां माने हासार ओंखारदों नालाय जेरै इउरिया हासार पटासियाम हासार बेफोरबायदि होयोबालायनो माइखौ गोबां मोननाय जायोलाय लोगो दोथ' आगोलनि समाव माने बेफोरबायदि हासारखौ होनाय जायामोन खालि मिथिंगायारि हासार जेरै मोसौ मैसोनि बोरमाफोरनि खि हासुदैजों ज' जानानै थानाय माने बेफोरबायदिखौ जावखांना लांनानैसो बेखौ हैनाय जायोमोन ना अब्ला बायदि होयोबा माने नांगौ बायदि माने थोजासे गोदोनि समाव माने थोजासे माइखौ मोननो थाङोमोन आरोना नाथाय आथिखाल बेफोरबायदि माइखौ मोननो थाङा जाहैबाय माने खम मोनो जाहैबाय नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि रासायनारि हासार ओंखारनायनि जाउनाव रासायनारि हासार होनानै जोङो मा खालामो गोबां बिबांनि माइ बुथुमनानै लानो हायो आरो फालांगिफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ बांसिन मावो आरोना फालांगिरिफोरा बेफोरबायदि दि ओ होनानै मुलाम्फानि थाखाय माइ आबाद मावो आरोना गोबां माइ दिहुनो गोबां फिथाइफोरखोनो माइ फिथाइखौ गोबां दिहुनो गोबां बिबांनि बेफोरैबायदि दिहुन हुननानै फालांगि खालामो अब्ला नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ जायो नामा माने गोदो हासार होयोमोन मिथिंगायारि हासार आथिखालाव इउ मा होनो रासायनारि हासार होनानै आबाद मावनाय जायो बेफोरबायदि जायो नामा
औ आंथ' मिथिया दा
औ अब्ला ओरैनो माने ओ माइ आबादखौ ओ माबायदि गायनो थाङोमोन गोदो नोंसोरनि ओनसोलाव आरो आथिखालाव माबायदि गायो माने ज' ज' थाङो ना थांला बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ
आ माने गोदो माबायदि ज' ज' थांनानै गायहैयोमोन। आरो आथिखालाव बेफोरबायदि थांनानै ज' ज' गावजों गाव मा होनो ओ हेफाजाब होलाय ना होलाया बेफोरनि बागै बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आङो मिथिया नोंथां।
अ माने गोदो जोंनि ओनसोलाव आरोना
औ
बेबायदिनो गोबां ओ मानसिफोरा बर' हिनजावफोरा माने गायैनो ज' ज' ओंखारलाङोमोन आरोना।
औ
ओ ज' ज' थांनानै गाहोयोमोन ओ ज' ज' माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनोमोन। मानो होनब्ला माने गोदोथ' बेफोरबायदि खामानि दामानिबो गैयामोन नालाय बेफोरनो मावनांगौ बेफोरबायदि खामानि मा होनो माइ गायनांगौ माइ बोथोरनि समाव बोथोर जाय बोथोराव जाय आबाद मावो बेफोरनि खामानिखौ माने ज' ज' थांनानै हेफाजाब होलायोमोन आरो ना गावजों गाव सावरि बादालि जालायोमोन माइ गायनाय समावबो। गायनाय आरो हौवाफोरावबो हौवाफोराबो बेफोरबायदिनो मा होनो हालेवनाय समाव ज' ज' साब्रै साबा लोगो नांनानै न' न'खरसेनियावनो सावरि बादारि जाहैनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो ना। नाथाय आथि खालाव गोबां सोलायनो हमदों मानो होनोबा गोनोखोआरि मुगा फैदों नालाय गोदोखोआरि सम फैदों ट्रेक्टरजों खेबसेयैनो ओ जयै हाल हेवनानै आथिखालाव माने बेफोरबायदिनो ओ हालेवनाय जादों आरो जयै हालेवनानै गायनायफोरावबो माने बेफोरबायदि नुनो मोनलिया खम नुनो मोननाय जाबाय आरो मानो होनबा गोबां सुबुंफोरानो गोबां मानसिफोरानो मा होनो मबाइलजों बा बेफोरबायदि ओ गोजाननिफ्रायनो खौरां लाहरनो हा हायो नालाय बेफोरबायदिनो मबाइलफोराव मुखुब जानानै थायो। बेनि थाखायनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय सावरि बादारि जालायनाय बेफोरो खमायलांनो हमदों आरो ना गोबां नुनो मोना जालांनो हमदों।
औ उम दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां
जोंनिया समा जानानै फैबाय औ दे बिदिना औ